अ औ दासो मोजां खोनादों ।
ओम एबाराव गासिबो माबा एकदम मोजां जाबायना
ओ ओहो
औ
ए मा खालामगासिनो नोंथां?
दाथ' नै जिरायनानै दंमोन आंबो ।
जिरायना दं ना?
औ बोथोराबो गरम ना ओंखायनो सिलायाव बार बार बार जादोंमोन आं जिरायनानै सिआराव
औ आंबो नै लांगोनायावनो ओम माबा नेट मोजां नाङैखाय लांगोनायाव फैनानै माबा बारबो दं नालाय थान्दा थान्दा नो
उम दा बोथोराबो माथो गरम नै दासान्दि थिग गैया नै बोथोर
उम होदों ओमफाय ओ ओ अखा हागोन नामाथाय जोंनिथिं जोंनिथिंबो होफ्लामदों हनै
ए नोंसिनिबो फ्लामदों ना?
ओ हागोनसो नामाथाय
औ खोरोमलाबाय थायो आमफ्राय
ओ हाथरखिबो नुजादों नुजानाया
औ हाथरखिया जोंनिथिं नुजाथ'बावाखै हाथरखिया नै गैबावा ए बैयाव फिसा दङ मोनसे
हा हा उम
ओ
औ
आंस गैखाया आरो ना मोनसेल' नुदां
अ उम उम उम
दायोफोर हागोनदां दा जिनै जिसे जिनै रिंगाफ्राव हाहायनो हागौ जि रिंगाफ्राव
उम हायोबा हाथों एसे दा मोनायाव एसे थान्दा जानायनि
एसे थान्दाबो जायोना अखा हायोबा
औ एसे साबसिन जायो उन्दुलांनो
अखायाबो हाखानांगौ।
उम
बिरनो माइ गायनाय मा गायनाय नालाय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंस्रा?
जाथ'वाखैनो खोनादोंना आं रायलायनायखौ?
ओ दासो खोनादों नोय। उम
आं
एबाराव
ओइ
ए जाथ'वाखैना
ओहो जाथ' आखै
जोंनाबो गैया जाथ'वाखै
अ उम
ओरैनो मोननायाथ' मोनखांजोब्बाय गासि रो ओमफ्राय रेडि मोनना दंजोबो आरो ओमफ्राय दा जाथ'वाखै आरो दा बिदिनो गु रिंगासोआव जानाय जासिगोन आरो
बाव गोलोमला बायलै ने
औ बाहाय गुदुं गु दुं जाबा दा गरम दिन नालाय बांद्राय गुदुं गुदुं जाबा जानो सखुवा माने माने बां बो जानो हाया आरो
उम
दा गरम बोथोर जाबायना दा गुसुआव सो मोजां मोनो आं माने ओंखाम गुदुं फोर जाबा ओंख्रि आ गुसु जानांगौ आमफ्राय ओंखाम गुसु जाबा ओं
उम उम
खुनु मोननैनि गेजेराव मोनसे एसे दुंबुरबो थानाय जानांगौ आरो होमबा मोजां जायो जानो । ओम
गोजां बोथोरावसो आरामलै ने खानथ्राजों बुथाला बायनो हायो
एकदम गुदुं गुदुं थानो मोनो ना दाथ' नै गरम बोथोराव आराम थानो सा फा थांनो सानबाबो जाया गोलोमनायजोंनो लेथ्रा जायो दुरबल जायो देहायाबो। एकदम गुबुनाव बेरायनो थांबाथ' गोलोमनायजोंनो देहाया बेराद नस थ' जायो ना बिराद गारजि जायो औ अबसथा गारजि जा रो
उम
दा गरम बोथोरफ्राव औबावबा दै गग्राफ्रावसो दै बाजुमफ्राव दुगैलाबायहैनो आराम ना गुसु थानदा नो। ओरै बङाइयावबो मोनसे दङना बे बरजरा होननाया।
ए आं आंहा थांफेराखैलाय मोजांने बरजराया।
फैफेराखैना नोंबो?
गैया थांफेरनाय जायाखै बबेथिं जायो बङाइनि?
बङाइनि खोला जायो ओमफ्राय जिखुनु बङाइजों थांबा बे नाखाथि
औ ओ ओ ओदाख्लै बावैसो थांनाय जादोंमोन।
नाखाथि हाजोनि इसे सोनाब जायो बियो माने बां गोजान जाखाया आरोना ना खाथिनि माने बेबो बङाइ गोलै खायो नालाय नाखा थि'याबोथ' बं बङाइ गोलैखायो नालाय।
मोजां ने इदिबा जायगाया?
जायगायाथ' मोजाङानो बेबो दुगैनो। दमफां लाइफां दङ फिफां लाइफां दं। आराम थानदा जायगाया
बारज्रुमो नामा गोजौनिफ्राय हाजो गोजौनिफ्राय दैैया?
बिदिनो हाजो गोजौनिफ्राय फैयो दैया औ बिनिया।
उम उम उम नों थांखांबाय ने?
आंबो खनसे थांखांबाय औ। माबा थांनाय बोसोरावसो थांनाय जादोंमोन ओमफ्राय नैबे बोसोराव जाया खै‌ आरो
उम उम ओ
बारा बुरजा थांनाय जायाखै खनसेल' थांनाय जादों।
उम ओ
औ ओं देग्लाय नियावथ' देग्लायथ' गैया थांनाय जायासै खाल मास ओ उननि समफ्राव थांनाय जायोना मायो। दान मोननै सो सोनि उनाव
ओ ओ जों थांनागौ लै
औ सोलाब बायोबा लोगोफोरजों
उम
औ
जायगा बेरायनो लां हावलै खाथि खाला जोङो होद गोजानावथो थांनाय जाहैबाय खाथि खालाफोरनिखौनो नायला बायनानै लानांगौ आरो।
औ औ गोजानावबोथ' थांनो रांफ्रा ओ गोबां खरस जायोना गोजानाव बेरायहैबा गोबां रांनि गोनांथि जायो। दाथ' बा ओरै बेफोराव बेरायहैयोबा जोंनाथ' खाथि खालायाव बारा थाङा ना राङा ना दाइनजौ गुजौ हाइसेआव सेरोजा बिदि बेयावनो
अ अ अ
जों आराम बेरायना फैनो हायो। ओमफ्राय गोजानफ्राव बेरायोबाथ'
उम बा रोजा जि रोजा।
औ बा रोजा जि रोजा रां खामायनो बिराद खस्थ' जायो। ना? जोंहा हारो
उम सानसे सानदुं अखा रानथाब बाबो बाजौल' होनदो
मोनो सानसे खस्थ' खालामबासो उम ओरैनो दासान्दि बेरायनाय जायाखैना जेरावबो नोंबो
गैया बेरायनाय जाथ'वाखै बेरायनोलाय गोसो दङ लोगोफोर ओ मालाबाफोर लिंबाय बायबा थांफालाबानसै।
औ लोगोफोरजों जनोना। लोगोफोरजों बेरायबासो इन्टारेस्टबो जायो।
उम हारसिंलाय आरो मा बेरायहैलाबायनो हारसिंबा इन्टारेस्ट जायाना। उम
लोगोजोंबा देन आराम खोथा सावरायलायनोबो मोजां जायो। ना?
उम
एसे एनै एदावलायनाय, फटकफोर खेबलाबायनाय फ्रावबो मोजां जायो लोगोफोर थायोबा मोनस
उम उम उम उम उम गोसोखांथि।
औ
गोसोखांथि हिसाबै दोननो हायो उम।
उनफोराव गोसोखांबा नायनो थाखाय। ना?
उम
जोंनि थिं अखायानो खोरोमलायबाय नै बार खोलो खोलो बारलायबाय गुसुनो
ओम हासिगोन खोमा इदिबा अखाया
हासिगोनदां अखाया होनबा नोंसिनिथिं
ओ जोंनिथिं हानो हासिगौ बिदिनो नैजि थामजि मिनिटसोआ उनफ्राव हानो हासिगौदां बोथोरा नै एसे आलादा जाबावबाय नै मोफ्लामनायफ्राबो एसे बांसिन मोफ्लामदों नोंसिनिथिं बारा मोनफ्लामाखै ना हेलौ हेलौ खोनादोंना?